ओम-ओम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिहरबाय।
औ नंगौ नोंथां औ नो नोंथां
दे बुं।
नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जादों बर'नि नाफाम बाथोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नों
औ हायो नोंथां।
औ बिदिब्ला बर'नि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। औ नाफाम बाथोन होनोब्ला मिथिखायो नङा होमबा गोद गोदोनिफ्रायनो सोलिबो औ सोलिबोबाय थानाय जोंनि ओ बर'निनो मोनसे बिबो। ओम नाफाम बाथोनखौ ओ गिबियावनो बोर बानाय होनोब्ला नाफाम बाथोनखो गिबियावनो जोङो मा ओम ओ हाथाय बा गलानिफ्राय जोङो नाखौ बायनानै लाब नानै जोङो मा ओ फो सुनानै फोरन फोरानो आरोना नों थां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो मा नाफाम बाथोनाव जोङो थास होनाय जायो जायखौ थासनि देन्था थास' गोसोम होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो बे हाग मानो आरो जोङो गायना माने लानो हायो आरो ना नोंथां। नोंथां अ नंगौ बेबायदिनो जोङो ओ ना ओ बेबायदिनो जों थास'खौ हानानै सिथा सिथा खालामनानै सुनानै फोराननाय जायो आरो ना नोंथां। औ। औ फोराननानै जोङो मा बेखौ ओ बे ओ देंखि एबा उवा-उवालाव देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो ना नोंथां। औ गुन्दै खालामखांना थांनानै बेबायदिनो जोङो मा उम गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ बेबा ना आरो बे थास'खौ जोङो भयामाव सोनानै दोननाय ज जायो आरोना नोंथां। उम। भयाम नङाबाबो बेबायदिनो जोङो मा उम बे हासुंफोरावबो सोनानै दोन जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो नाफामखौ जोङो बानायनाय जायो आरो नाफामखौ जोङो ओ बेबायदिन गोबां सुबुंफोराबो फाननानै बर' सुब सुबुंफोराव फाननानै गोबां जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? औ नोंगौ। बेबायदिनो जोङो नाफामखौ जों गोजान गोजान जायगायावबो फानहैनानै गोबां रां खामायनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो ना फामखौ ओ गुबुन गुबुन हारिखौबो जों जानायखौ आथिखालाव नुनो मोनो औ नुनो मोनो नोंथां।
फोरा जायामोन। ना आं गुबुन जाथिया नाफामखौ जायामोन औ जोंनिखौथ' नाफाम औ जोंनिखौथ' नाफाम बानायनो होनोबा जोंना जों नुबोनायाव जोंनिखौथ' ना सारनानै ना हमनानैसो बानायो माने नाया बो ओरैबायदि नाखौ जोंना फाम बानायो माने ना गिदिर गिदिरखौ बानाया। ना फिथिख्रि फिसा ना मावा फिसा फिसा बेफोरखौ खौ लाबोनानै फोराननानै दोनग्रोयो। ओमफाय मोजां रानखांनायनि उनाव एसे मुस नाय रानखांनायनि उनावहाय बिदिनो थास' गोसोम नागोरनानै थास' गोसोम खौ हानानै ला लाबोनानै ओ बेखौहाय थबसियाव बा उवालाव बा बायदिसिना देग्रा बा आजिखालिथ' मिक्सार मेसिन ओंखारबाय। मिक्सार मिसिनावबो देनायखौ नुनो मोनसै। बेखौ मोजाङै थास'खौ देना लानानै बेनि उनावहाय बे ना बखौबो गुन्द्रि खालामनानै माने मोननैजों मिक्स खालामनानै गलायनानै बेखौ दसे मुजि होनानै बयाम खासानि बयाम ओरैनोथ प्लाटिक प्लाटिक बथल थलाव दोननाय जाया जोंनियाव बिदि नाफामखौ ओ प्लास्टिक माबा खासानि बयामाव सोनानै ओमफ्राय बेखौ मोजां माथेनानै बेखौ मारियो आरो ओमफ्राय गोदोनि समावथ बिदि भयामाव सोआमोन गोदोनि समावथ हासुं दाननानै औवानि हासुुंआवसो सोयोमोन हासुङाव सोनानै बिदिनो फोथायनाय दङ सोरबा सोरबा हा सिङाव फबनानै दोनोबालाय नो नाफामा गोथावसिन जायो नाथाय नंगौ ना नङा आं मोन जाफेराखै बेखौ दासिमबो ओरैनो बाहेरायाव दोननाय ना फामखौ मोनजाबाय
औ नंगौ नोंथां औ
सोखांनायनि उनाव भयामाव बा हासुङाव सोखांनायनि उनाव जेसे गोबाव दोननो हायो एसेबांनो गोथावसिन थावो होननानै बुङो
नंगौ नोंथां नंगौ अ बेबायदिनो जोङो गोदोनि फ्राय फोथायबोनाय मा नाफाम बाथोनखौ खौ लायनो जोङो जौदो जायोबा जायोबा लायनो जोंना ओ थफ फियो होननाय गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ ओम बेबायदिनो जोङो जोंनि बर सुबुं बुंफोरा बानायनानै जोङो ओ गोजान जायगा बा ओ टाउन सहराव फाननानै जों
नंगौ नंगौ औ औ औ आजिखा आथिखालावथ बिराद दाम दामसै नाफामा एसे एक्स‌ ग्राम दुइस ग्रामावनो गोबां सेजौ‌ नै
औ औ बेबायदिनो जोंना बे बेबायदि बेसेन लांनायनि जाहोनानो जोंना नाफोराबो जोंना गोबां दाम गोसा जाबाय नङा होमबा आथिखालाव औ बिनि थाखायनो आरो एसे खस्थबो जायो आरो नाफाम बाथोनखौ खौ जोङो ओ बानाय ब्रबनानैथ जानो हाया नाल दाय नोंथां जोङो फेसेवगोरनांगोन बिनि उनावसो जोङो बा मांखोसेबा मांखोनैनि उनावसो जों जानांगोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो एसे खस्थ जानायनि थाखायबो जों जो थाखायनो जोङो मा मोना होमबाथो होन बेसेनखौ गोबां खा
औ औ औ दाथ बांसिन बर गामियाव बरनि आइज बेफोर बुरि बुरिफोर बनायना आइजोफोरानो माने नाफाम बानायनाय बिथिङाव जोबार गोसो बिराद गोसो होनाय नुस नङा होमबा मानो होनबा नाब नाफामनि दामा गोबां बारायबाय नाफामजों माने गोबां मो मोजाङैनो गोबां बुरजा बुरजा रां ओंओ खामायनो हायो बेफोरनि थाखायनो नाफाम बानायनायाव बांस जों गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो आ बेबायदिनो दैज्लांनि समाव औ दै दाननाय स माव मेसेंनि समाव नाखौ हमनानै माने गोबां ना होमनानै जमा खालामना दोननानै बिनि उनाव नाफाम खा खालामना दोननायखौ जों नुनो मोनो
औ नं-गौ नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि बर स सुबुंफोरा जोङो नाफामखौ मा जोङो जोंनि बर सुबुंफोराथ गोबां हटेल बेबायदिनो जों गोबां होयो नालाय टाउन सहरफोराव बेबाय बिदिनो जोङो नाफामखौबो जोङो बेयाव लाफानाय जायो आरोना नों थां जोंनि बड-नि औ जोंनि बरनिनो मोनसे ओ बेबो बाथोन नालाय जोङो नाफाम बाथोन होनबाथा जोंना ओ ओंखामा जोंना खबसेबो बारा हाबलाय हाबलाय नङा नङा होमबा नोंथां नाफा औ नाफाम बाथ थाङा जोबोरैनो गोथाव नङा होमबा बिनिखायनो जोङो बे औ ओं गोबां दाम गोसा होनानैबो गोबां सुबुंफोरा बायनानै जायो आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेखौ बायनानै जायो आरोना नों थां औ बेबायदिनो जों औ बयबो जायो बेबायदिनो जों गुबुन हानि सुबुंफोराबो ओ आथिखालाव जों नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां ओ जोंनि बर समाजाव जोंनि बर हारियावल नङा गुबुन हा हारिफोराबो बारायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो । आरो बेबायदिनो जोंनि खा खाथि खाला बा हाथाय गलाफोराव औ जोंनि ओनसोलाव बा बेबायदि हाथाय गलाफ्राव फानहैबाथाय नाफामखौ जोङो एसे खम बेसेनाव फाननांगौ जायो आरो ना नोंथां। अ बेबायदिनो औ बेबायदिनो टाउन-सहरफोराव जोङो फानोब्ला बेसेना बांसिन मोनो आरो एसे मुलाम्फाबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
नंगौ ओ ओ ।
फानहैनो हायो बिदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ फाननानैबो गाव-गावनि न'खरखौ जों सुंथानायखौ नुनो मोनो ।
ओम गोदोनि समावथ' बिदि जों नाफाम बानायनानै खालामनानै फाननायखौ जों नुनो मोनामोन ओरैनो न'आव न'आव जानो थाखायल' खालामनानै माने न'नि न'आव जानो थाखायल' बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो । नाथाय आथिखालाव बेखौ ओ बानायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनबाय । ओमफ्राय आरो आरो । दा आरो लोगोसे माखासे फोरबोफ्राव जेनेबा ओंखाम-ओंख्रि संनाय बादायलायनाय जायो । बेफोरबायदि बादायलायनायावबो नाफाम नाफाम । ओंखाम संनाय बादायलायनायखौ दा आजिखालि होनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमा नोंथां ।
बेबायदिनो ओ ना नाफाम । बाथोन । नाफाम बाथोनखौ । जोङो बेबायदिनो ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो । ओ बायनानै जानायखौ नुनो मोनो होना नोंथां औ बेबायदिनो नोंसोरनिथिंबो नोंथांमोननिथिंबो नाफाम बाथोन नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै । एसे खोन्थाना होदो नोंथाङाबो
एसे सिगाव बुंदोंमोन नाफाम माने जोंनियाव नाखौ गिदिर-गिदिरखौ बानाया ना फिसा-फिसाखौ हमनानै ना फिथिख्रि मावा बायदिसिना नाखौ लाबोनानै बेखौ एसे मोजां रोखोमै फोराननानै दोननानै बिनि उनावहाय थास' । गोसोम थास' थास' गोसोम थास' थायो थास'खौ लाबोनानै बेखौ एसे फिसा फिसा फिसा हानानै बिनि उनावहाय बेखौ उवालाव बा मिक्सार मेसिनाव देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो । बिनि उनावहाय ना गोरान ना गोरान खौ ना गोरानखौबो गुन्दै खालाम खालाम नानै मिक्स खालामना लानाय जायो बेनि उनाव बेफोर मोननै मोन मोननै थास‌ आरो नाखौबो देखांनायनि उनाव मोननैखौबो मोजांङै गलायनानै ओ खासानि बथल खासानि बथल सटल नङाबा औवा हासुं बेवहाय माने थाइटनो गोरा थुम थुम थुम नारसि सुंनानै ओमफ्राय मोजां बार बार हाबनो हायो सफा माथुनानै दोनो आरो बे बेखौ जों सानसे साननैनो नि थाखाय दोना मास मोननै मोन खमायबा नाफाम मोनसे जानोबा मास मोनथाम नांगौ
आरो औ नगौ बेबायदिनो औ आल बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेलेग बेलेग रोखोमै बानायो थेवब्लााबो जोंना ना ओ बेबायदिनो जोंनिथिंजाय आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ना फिसा फिसाखौ बानायो आरो जना बांसिनानो ना फिसा फिसाखौ जोंङो
मानो होनबा ना फिसाया जानो मोजां मोनो जानो
जानो मोजां मोनो आरो औ बेबायदि ना गोदोरनि खौ बारा एसे बानायनायखौ जों खम नुनो मोनो आरो
खम औ मानो होनबा ना गिदिरखौ बानायबा माने नाफाम थामामि हिजायाब
औ फ्र' फ्र' जायो औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनि जोंनिथिंजाय ना फिसा फिसा खौसो बानायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ बेबायदिनो औ नंगौ औ बेबायदिनो गोदोथ' ओ उ बेबायदिनो उवाल फोरावसो देनानै जों बानायोमोन आरो नों नोंथां आथिखालाव जोंङो गोबां बानायनो हायो हायो आथिखालाव जों मिक्सार बांसिन ओंखारबाय जायखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो जों गोबां ना एबा ओ थास'खौ जोङो गुन्दै खालामनानै औ गुन्दै खालामनानै मा खासे खालामनानै जोङो गोबां बेफार फालांगि खालामनो हा हायो आरोना नोंथां । बेबायदिनो ओ जोंनाथ' नाफाम बाथोनखौ ओ बयबो ओ सिनाय ओ बयबो जोंनि ओ बा जोंनि भारतावनो जों लाजाखानाय नङा होमबा नों थां बाथोन होननानै बय बो सिनाय सिनायथि मोन जोन सिनायथि मोनबाय जोङो। औ जाग्रा मुवा होननानै औ मिथिसिगौ बयबो बयबो सुबुं माहारियानो नाफाम बाखोनखौ सिनायो आरो ना नोंथां आथिखालाव । गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि रावबो ओ सिनाय सिनाययामोन नालाय बेबायदि नाफाम बाथोनखौ जोंनि बर' समाज आवल' गोदो जानाय नुयो नुयोमोन आरो । ना नोंथां? औ औ बेबायदिनो ओ जुगाबो सो लाय बाय नालाय नोंथां आथिखालावथ' औ बिगियानानो जुग नालाय औ बेबायदिनो
थेवबो बेयो उन समाव आरो जोंनि जोंनि समाजाव बे जानाया जानाया हाबा सोलिलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो ।
औ आसा औ आसा खालामो नोंथां औ थालांबाय थागोन औ थाबाय थाबाय थागोन होननानै मिजिं थियो आरोना नोंथां औ । नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना फैबाय नङा
औ औ औ औ।
औ बिदि ब्ला जोङो दोन
एसेवनो दोनथ'नोसै ना? औ दे दे दे जागोन दे हुम हुम । न फाम